औ नोंथां औ नोंथां औ गोजोन बेलासिनि गाहाम‌ हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दङ नोंथां।
औ नोंथांनो आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं जोंनि आथिखालाव दासान्दि सोलिबाय थानाय आमथि फोरबोनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला जों गुबै टपिकआव फैनोसै।
औ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दायो आमथि फोरबोखौहाय माबोरैहाय खुङो बेनि बागै फारसेनिफ्राय नङाब्ला बो सुंद सुंदयैबाबो एसे फोरमायलांनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ नोंथां। आं जा मोनथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनिसै।
औ औ
बिब्दिब्ला नोंथां औ बिदिनो आमथि फोरबोखौ जोङो
औ
आमथिसुवा बुङो बेखौ।
औ औ बे आमथिसुवाया आसार मासाव नाङो। औ औ औ
औ बेफोरबायदिनो आमथिसुयाव जों दुब्लि फोथाराव हाबनो मोना माइ गायनो मोना खदाल जावनो मोना नखराव आलारि बाथि फोजोंनो मोना बेफोरबायदिनो रायजोनि थानसालियावबो आलारि बाथि फोजोंनो मोना। मानो होनोब्ला बि औ सुवा नाङो नालाय आमथिसुवा बिनि- बिनि थाखाय दुब्लि फोथाराव हाबनो मोना खदाल जावनो मोना आलारि बाथि फोजोंनो मोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ बे- बेफोरबायदिनो ओ
आमथि फोरबोआव आमथि फोरबोआ सानबा बा स्नि सान बेफोरबायदियालागै खायफा खायफा गामियाव गावबा गाव नेम खान्थि थायो। औ बेफोरबायदिनो जों गामिनि बेलायाव बो आमथि फोरबो फोरबोखौ स्नि सानालागै फालिनाय जायो।
औ
औ औ नोंथां जेब्लानेखि आमथिफोरबो ओ नांनानै आमथि नांनानै
औ
स्नि सान स्नि सान जायो अब्लानोखि जोङो जि औ नोंथां जि जोम सुस्राङो न बां लिरस्राङो लोगोसे जों आलारि बाथि फो जोंनानै नखरखौ थारस्राङो बेफोर। औ नोंथां बेफोरबायदिनो ज ज बोथोरनि फिथाइ खान्थाल थाय जौ आनारस जायखौ बुङो जों
औ औ
औ बेफोरबायदिनो औ नोंथां लिसु लिथखु बोथोरनि जा फिथाइ गासिखौबो जोङो बे आमथियाव जयै जानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर बेफोरबायदिनो जों स्नि सानाव बेफोरबायदि ज ज‌ गाब गामिनि गथ गथ बोराइ बेन्थ बेफोरबायदिनो नो ज यो जानाय जायो बोथोरनि फिथाइ। थाइजौ खान्थाल रैमालिफोरखौ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो नखरावबो नखरखौ थारस्रा स्रांनानै जि जोम सुस्रांनानै आलारि बाथि फोजोंनानै बेफोरबायदि
औ बैफोर बायदिनो औ।
गासिबो गामिनि थानसा सालियाव जयै गामिनि थानसालिखौबो थारस्रांनो होननानै ओंखारलांनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
औ बेफोर बेफोरबायदिनो। नोंथां बेफोरबायदिनो जों गामिनि थानसालियावबो आलारि बाथि फोजोंनानै धुुब धुना सावनानै गामिनि थानसालिखौ स्रांनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो। औ नोंथां बेजों लोगोसे जोङो बोथोरनि फिथाइ सामथाइ थाइजौ खान्थाल रैमालिफोरखौ बावनानै
नै औ।
बेफोरबायदिनो जों गामिनि थानसालियाव आरज गाबनाय जायो नोंथां।
गाबनाय जायो औ नंगौ।
औ बेफ गोदोनि औ नोंथां बेफोरबायदिनो गोदोनि दिनावथ आबै आबौमोना आ बुंलांनाय बादिब्ला बेफोरबायदिनो बोथोरनि जा फिथाइ सामथाइ थाइजौ खान्थाल थाल बेफोर गासै बोथोरनि फिथाइखौ नो जोङो आमथिसुवा नङाब्ला मोनजाया होननानै मिन्थिनो मोनदों।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथां। नाथाय आथिखालावथ जों बेफोरबायदि नुनो मोनलिया आमथिनि सिगाङावनो नो जानाय जायो बेफोरबायदिनो आमथि आमथिया लागैथ
आमथिया लागैथ गासै फिथाय सामथाय यानो जोबफ्रामजोबो औ औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो गोदोनि आबै आबौआ बुंलायनाय बुंलांनाय बादिब्ला बेफोरबायदिनो जेब्लानिखि आमथिसुवा जोबनानै थारस्राङो।
थारस्राङो अब्लासो मोनजायोमोन होननानै जों मोनथिनो मोनो नोंथां औ नंगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो नोंसोरनि गामि बा ओनसोलफोरावबो। आमथि फोरबोखौ माबायदि फालियो।
फालियो माबायदि नियम निथि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय साय औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो। एखे रोखोमैनो आमथि फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां जेरैहाय आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जों सुवा जायखौ जायखौ जों सुवा होननानै मिथियो बै आमथिसुवा नांनाय दिनखालि जों हा रावबो हा हालेवनो मोना खदाल जावनो मोना दुब्लि फो आव आलारि बाथि फोजोंनो मोना गामिनि थानसालि एबा नखरफोराव बैफोर गासै बाथ्राखौ खौ जों मिथिगौ नोंथां
औ औ
जोंनि जोंनि गामियावथ' ओनसोलावथ' दासान दासान्दि जों स्नि सानसिम स्नि साननि उनावसो जों ओ ओ नोंथाङा
औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसो ओनसोलाव जों गामियाव स्नि सानालासे फालिनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ बेफोरबादिनो एखे रोखोमै फालिनाय जायो नोंथ थां।
थां। ओ खोनानो मोनदों गासैबो गामियावनो बे स्नि सान बा बेफोरबायदिनो सानबा बेफोरबायदि गामिलाना गामि बेलेग बेलेग थायोना बे
थयोना, औ थायो नोंथां।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जा सानखालि थारस्राङो बै सानखालि बयबो गामिनि नि न'खरखौ थारस्रांखांनायनि उनाव बयबो बो गामिनि थानसालियाव ज' ज' ज' थांनानै थानसालिखौ फोस्रांनाय आलारि बाथि फोजोंनाय औ नोंथां बोथोरनि फिथाइखौ ज' ज'यै जानाय नुनो मोनो जानांगौ नोंथांमोननि औ औ
नोंथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदिनो जानांगौ ना नोंथां? औ नंगौ नं नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि फिथाइ सामथाइ बायदिनो एखे जोंनि ओनसोलावबो बै बेफोर फिथाइखौनो मोननाय जायो। जायखौ जोङो आमथिसुवानि दोगार खालि गामिनि गासै रायजो राजा जेरैहाय फंबाय बिनानावमोन आबौ आबैमोन आमाय आनैमोन गासैबो ज' जानानै जों बोथोरनि फिथाइखौ खेबसे जास्रां लोंस्रां आमथि फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां औ। ओ औ औ नोंथां बै दिनखालिनि उननि ओमफ्रायसो जोङो दुब्लि बा फोथारफोराव हाल खदाल एवनायखौ जुरिफिनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
ओ जो जो गामि गामि गामि मोनसे रुल्स हिसाबै
औ
बुंखानानै दोननाय थायो ।जाहाथे बै आमथिं नांनाय दिनखालि रावबो जाहाथे हाल खदाल जावनो मोना बेफोरबायदि जावोब्ला जुरिमाना नांनाय जों गोबां गामि ओनसोलफोराव जों बेफोरबायदि रुल्सखौ नुबोनाय जादों नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि दंना गैया नोंथाङा एसे फोरमायदो?
औ नोंथां दङ बेफोरबायदिनो ओ गोदो गोदायनि बादिब्लाथ' आं टिसुवा नांनायनि सिगांनो जोङो माइ गायनो मोना खदाल जावनो मोना होननानै औ नोंथां मोनथिनो मोनोमोन बेबायदिनो दानि दिनावथ' बेफोरखौ मानिनाय नुनो मोनला। आमथिसुवानि औ नोंथां आमथिसुवानि सिगां सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि माइ गायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो हाल खदाल जावनायखौ नुनो मोनो। आमथि जेब्लानखि आमथि नाङो अब्लनिखि बे स्नि सानखौ
बे स्नि सानखौलसो फालिनाय नुनो मोनसै दानि जुगाव औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि जुगावथ' गासैखौबो मानिना सोलियोमोन नाथाय दानि दिनाव आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ
जागोनन्ना नोंथां। औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथांमोननि
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आथिखाल मुगायाव मोनसेल' गामि नङा गासैयावबो बेफोरखौ नुनो मोनसै । औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ आमथि फोरबोनि सायाव औ औ नोंथां। औ आमथि फोरबोनि सायाव जा मोनथियामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ।
गोजोन्नाय मोनबाय औ नोंथां आंबो नोंथांनि ओमफ्राय जाखिनि मिथियै बाथ्रा बैफोरखौ नोंथाङा बुंनानौ आंखौ मिथिहोनायनि थाखाय । गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दोनथ' दे औ दे होमबा
औ औ दे नोंथां।
औ